हेल' नोंथां हेल' नोंथां।
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां औ।
दानिया नोंथाङाबो एसे बुं फोरमायदे।
मा आयदानि बागै नोंथां। हेल' नोंथां।
मोजाङै खोनादोंना खोनायाखै औ खोनादों खोनादोंना नोंथां?
खोनादोंमोन नोंथां नोंथाङानो फोजोबदो नामा हेल' नोंथां हेलौ नोंथां खोनाबायना नोंथां?